हेलौ नोंथां खोनादोंना?
ओं खोनादों खोनादों।
औ औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां।
ओ नंगौ आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि मोजां हामलायनाय जासिहरो।
अ दा नोंथांजों उम मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा दा बिजि नोङाना नोंथां?
दा बिजि नोंथ'वा दे आं दा सावरायजागोन।
आङो नोंजों ओ जायगा दावबायनायनि सायाव रायलायनो हरदोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन सावरायजागोन।
दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ जायगा दावबायनाय होनब्ला जोङो ओ अबा खाथि जायगाफोराव बेरायनाय बेफोरखौबो फोरमाय जायो नालाय नोंथां। बेनिनो औ बेनिनो आङो मोनसे साय बागै रायलायनायनोसै जेनेबा खाथिनिनो गिबियाव बे-बेनो जाहैबाय औ त' बेनो जाहैबाय जोंनि लकेल एरियानिनो जाहैयो जेनबा मसलपुरनि मावजि पार्क होन्नाय नोंथां।
औ नंगौ नंगौ सिनायो आंबो सिनायो बे-बे पार्कखौ। ओ नाथाय आं हाबफेराखै आरो बेयाव सिनायो ओं।
जों बेनि बागै आं एसे फोरमायनिसै आं नोंथां माबायदि जायो बहाय जेनेबा मा दं मा गैया बेखौ।
औ औ औ फोरमायना होबा मोजां जायो आंबो मोजां मिथिजोबा जो जास्ट भिडिअ'आवसो नुबायस नुबाय दं मानसिफोरनिफ्राय।
निसय नोंथाङाबो मालाबा सम मोनबा फैनो हागोन नोंथां।
औ थांजागोन थांजागोन।
अ बेवहाय जोंहा
बेवहाय
अ बेवहाय जों हाबनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो टिकेट दानग्रोनांगौ जायो।
औ बेसेबां लायोबा टिकेटआ?
औ बे टिकेटनि बेसेना जौसे रां लायो नोंथां।
नंगौ अ आदसा थिगैनो दं ओमफ्राय
हाब्बाय हाबनानै बेवहाय गिबियावनो फुख्रि दङ फुख्रि गोदोर जेनेबा
उम
बेथिं साइद साइदाव आरोहाय दंफां लाइफां
होम
ओ बिदिनो दोङ आरो माखासे बिबार गायनानै दोननाय जाहाथे औ। आरो बेनि सिं सिङाव ओ जिरायनो थाखाय दसे सम ज'नो थाखाय आरो फिसा फिसा ओरैनो ज'ग्रा बानायना दोन्नाय दों नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
समायना बेनिफ्राय आरो बे फुख्रियावनो ओ गेजेराव लासे थांनो हानायनि थाखाय गोलाव थाबायनो हानाय दलं रखम बानायना दोनखानाय दों नोंथां जेनेबा
नोंगौ नं
गोजान गोजाननि सुबुंफोराबो फैयो बेवहाय बेरायनो।
औ नंगौ नंगौ।
बेनिखाय आलाय जोबोर समायना। बेवहाय औ बेवहाय आरो ओ बेवहायबो बयबो फथ' लानोबो फैयो आरो बिदिनो जायगाखौबो नायनो फैयो। लोगोसेनो बेवहाय ओम मा होनो दा मोनसे माबा बानायबावदों खोनादों जेनेबा ओ थानायनि गोजाननिफ्राय फैनायफोरनि थाखाय जेनेबा थांफिननो हायाबा थानायनि थाखाय सुबिदा बानायदों। बानायनाय नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
ओमफ्राय एनिफ्राय आं खोनानो मोन्दों बै फट' लायोब्ला सेलार केमेरा जुदि सख'नोब्ला बेयाव एक्सट्रा फैसा लायो होननाय खोनादों आं लायो नामा?
बेखौ आं मोजां मिथिथ'वाखै थां लायो जानांगौ जेनेबा ओ बो एसां माबानो जेनेबा दा गोदाना मालाय आं बारा मोजां मिथिया नोंथां।
उम उम। बेनिफ्राय फुख्रियाव ना दं नामा?
फख्रियाव ना दं नोंथां। बेखौबो ओरै नाव फिसाखौ लानानै आदार होन-होनाय नुदों आरो ना नोंथां आदार होयो।
ओम।
मा मा दं मिथिया जायखिजाया ना दोङो आदार होनाय नुदों आङो बेरायनो थांनायाव।
उम उम उम।
ओमफाय नोंथाआ बहाबाफोर बेरायखांबाय नामा नोंथां?
आंथ' बेरायनाया बेरायबाय बै मा होनो सुकि, दारागाव, बगामाथि बेफोराव थांबाय भुटानावबो थांबाय आङो।
अ।
जायगा बेरायनाय हिसाबै दा सुखि दारागावफोराबोथ' एसे बेरायनाय जा यगायाथ' मोजाङानो खिन्थु दानि आथिखालाव आं जिथु नुदों बे बेरायनाय जायगाफ्राव बांसिन जौ जुवा
ओ आं बांसिन माबानाय नुदों बियो थारमाने जोंनि बेरायनाय जायगायाव बेफोरबायदि नाङा आरो आंनि साननायनि बादिब्ला। माने बै बेरायनाय जायगायाव माने गासैबो फेमिलियानो थांनाय जायोथ' बेवहाय माने जौफोरखौ एलाव होयोब्ला माने गोबां माने नांलायनाय बा दावराव दावसि जायो बेवहाय माने उसुबिदा जायो आरो फेमिलि हिसाबै थांनो हाथावा बा बेनिखायनो माने दावबायनाय एरिया जायगाफोराव माने एसे जौ जौखौ माने बन्द' खालामनांगो आरो आंनि बादिब्ला।
उम।
जेनबा बेवहाय आं बुंनो थाङोबा बिनि जायगानि मानसिफोरा इसिबांखिनि देभलप नङिनि थाखाय जादों नामा नों थां बिदि होनना सानो आङो।
जायगानि डेभ्लपआथ' बे जायगा जिथु कमिटि थायोना बे कमिटिया माने स्ट्रं जायोब्ला बेखौ जा हायो आरो दा हमनानै ला बै मैना पुखुरि मयना पुखुर खुरियावबोथ' मोनसे जायगा दावबायनाय जायगायानो बेबो बे मन्दिर दं देसुन। बेनि कमिटिया मा बेवहाय लोंहोआ आरो माने जौखो लोंहोआ। बेनिखायनो बे मोनसे ओ मोजां जादों बेनि कमिटिया बेयावहाय लोंहोआ नालाय बे मोजां जादों आरो बिसोर दावरावा खम आरो।
औ उम।
दावबायनाया दावबायनाय जायगा हिसाबै दं गोबां दं। ओ गोजान गोजान जायगा दं आसामनि बाहेरावबो दं। आसामनि सिंआवबो दं। आंथ' ओरै थांबाय थांनायालाय मुम्बाइफोराव थांबाय थांनाया थांबाबो जोंनि बाहेरनि दावबायनाय जायगाफोराथ' जोबोर मोजां मोजां जोंनि जायगायाथ' बे बांसिन पिकनिक जानाय आरो जौ माबानायनि थाखायसो बांसि नो आं माबानाय मोनो खिन्थु बाहेरा बेफोरबायदियावथ' जायगा नायनाय हिसाबैल'सो दं। माने जोबोर मोजां आर। ो आंनि बादिब्ला बे दावबायनाय जायगाफोर माने बिदि बिसोर बायदि बिसोरनि जे बाहेरनि मानसि फोरा बेर जेरैहाय नायथावना जायगा बानायदो बेफोरबायदि बेफोरखौबो खामनांगो आरो। जोंनि जायगाफोरखौ अब्लासो माने मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो।
नोंथाङा मुम्बाइआव थांफेरबायबा मुम्बाइनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेनेबा बेवहाय थांनो थाखाय मानिबा गोनांथिफोर जायो नामा नोंथां? आरो मास
मुम्बाइआव थांनो गोनांबा जोंनो जेबो नाङा डाइरेक्ट थांनो हायो जों ट्रेनजोंबो थांनो हायो। बा फ्लाइटजोंबो थांनो हायो फ्लाइटजोंबा थांनोब्ला जोङो गिबियाव टिकेट दान नांबाय टिकेट दानोब्ला जोङो डाइरेक्ट जुदि मुम्बाइआव ओंखारो ओंखारनो गोनां जायोबा डाइरेक्ट बर'बो जुदि ओंखारालासिनो फ्लाइटजों थाङोब्ला बे माबा से घन्टावनो मोनैयो।
अ।
से घन्टायावनो मुम्बाइसिम मोनैयो जोंनि गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट से घन्टायावनो मोनहैयो। ट्रेनजों जुदि थाङोब्ला माने हरथाम सानथाम नांगौ। मुम्बाइसिम थांनो थाखाय। ओरैहाय हावराजों थाङो बेनिफ्राय मुम्बाइआव मोनहैयो आरो आंबो एसां ओरै मुम्बाइआव जायगा जायगाफोर एसें गोसोआव गैया खिन्थु बांसिन आङो कम्पानि गोदिर गोदिर नुदों मुम्बाइआव बेनिफ्राय दङ ओजोंबो दैमा गोबां दं बे एसां आं गिदिंजोबनो मोनाखै खिन्थु आं ओजोंनिखो मोजां मोनो आरो मुम्बाइफोरनि जिथु जायगा जायगा दङ बे दावबायनाय जायगा दं बिसोराव माने स्टेेनडार आरो माने जोंनि बायदि बेफोरबायदि नङा आरो जे जेरै मेरैनो दुगैलानाय बेफोरबायदि नङा आरो।
बा बिनि सुबुंफोराबो आलदा आलदा जेनेबा जोंनि आसामनिया आलदा बिसोरनिया आलादा होमबा ना नोंथां? जेनेबा जायगाफोराबो औ सुबुंफोराबो गोबां डेभलप नालाय बिसोरनिया। औ बिदिनो जोंनाबो बिदि जायोबोला मोजां आरोना नोंथां जेनेबा सासे सानैयानो बेबायदि फोसाबलाङोबा मोजां जायो आरोना नोंथां। जेनेबा
नंगौ नंगौ सासे सानैया फोसाबनांगौ बेफोर माने दावबायनाय जायगा थायोब्ला जोंनियाव दा मोजांसो। जोंनि दा बाक्सा बाक्सा एरियायावनो गोबां माने बेफोरबायदि दावबायथावना माने पिकनिक स्पट माने
औ।
गोबां दं जोंनियावनो मोनब्रै मोनबा बारा दं जोंनि बाक्सायावनो हाइस दङ दा दङ ब्ला बेवखौ जुदि दावबायनाय जायगाखौ जुदि जों मोजां फोसाबनानै लायोब्ला
औ।
गुबुन जायगानि मानसिफोरा फैयोब्ला जोंनि बे माबाया गोबां माने डेभलप जागोन आरो माने गुबुननि गुबुन जायगानि ओमफ्राय नायनो फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरोथ' ओ रां-रुफा थाखानाय मानसियासो फैगोन ना बिसोरो रुम भारा लागोन। बा द दखानाव मायबा मायबि बायना जागोन जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा रुम भारा होनानै। बा द'खानाव माबा माबि फाननानै बिसोरनो मा बिसोरो मा रां खा रां खामायनो हागोन आरो। बेनिखायनो जोंनि दावबायनाय एरिया -खौ माने मोजां फोसाबनानै बा इउटुबफोराव हगारनानै मोजां खालामनो हायो आरो आंनि साननाय बादिब्ला।
अ होमबानिया बे गोजान गोजाननि सुबुंफोराबो जोंनियाव दाव बायनो फैगोन आरो दावबायनो फैनायजों लोगोसे रांफोरबो आरजिनो हायो आरो जेनेबा दावबायनो फैब्ला टिकेट दानो नालाय
नोंगौ नोंगौ नोंगौ। दावबायनाय दावबायनाय नंगौ नंगौ। दावबायनाय जायगा हिसाबै बुंनो थाङोब्ला बाथो जोंनि बा गुवाहाटिनि जिथु मा कामाख्या मन्दिर बेबोथ' मोनसे दावबायनाय जायगा। बेवहाय नोंथाङाथ' मिथिखायो दाख्लैल'सो जालांबाय अम्बासि मे मेला बेवहाय नाय गोबां जायगानिफ्राय अल इण्डियानि माने अल वर्ल्डनि मानसि फैदो बेयाव इण्डियाल' नङा। अब्ला बेवहाय साननानै नायदो रुम भारा बा जानाय लोंनायनि माबाफोरा बेसेबां बेसेन होनानै बेवहाय थाफैदों मानसिफोरा थाफैदोंबा बेनि जायगानि मानसिफोरा गोबां रां खामायनो हाबाय बेनिखायनो दावबायनाय जायगाखौ जेसां हायो एसां मोजां खालामनो हायोब्ला मोजां। आरो प्रटेकसनाव लाखिनो हायोबा मोजां।
खायनो सानो आरो जोंनि जायगानि माबाफोरखौबो जोंनि दावबायनाय जायगाफोरखौबो मोजां खालामजानो सानो आरो जोंनि ओ जिथु कमिटि दङ बिसोरो एसे गोरा जाना नै इसे मोजां खालामबा आं मोजां मोनगौमोन आरो।
दा अब्ला जोंना समानो जाबायमोन नोंथां लाखि जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ लाखि जासिगोन दे। उनाव माब्लाबा रायलायबावगोन ओं दे होमबा। थेंक इउ।
औ।